हेल', खोना खोनादों ना नोंथाङा? अ नोंथाङा आंजों ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि थाखाय दसे सम राय्लायनो हागोन ना?
औ हागोन। नोंथांनि रायलायनायखौ फिसा फिसा खोनादों ओंखायनो
औ औ मो मोजाङै खोनायाखै नामा नोंथाङा? थांमोन राय्लायनायखौ? अ। दालाय खोनादों ना खोनायाखै?
एदम बारे फिसा फिसा खोनादो दा।
फिसा फिसा खोनादों?
ओं।
हेल'।
ओं। औ ओं। खोनादों एसे गोसा गोसा रायलाय दे नोंथां।
जागोन दे ओ दिनैनि दिनखौ नोंथांङा बोरै बारहोखो?
दिनैनि दिनाथ' आंना मोजांङैनो मोजां थांबाय बारु फुंनिफ्रायनो एसे सा फानि ब्रेकफास्ट जानानै आरामसे न'आवनो इमानबो खामानि गैयामोन जायै लोङै दा ओरैनो दंथ'यो बारु।
ओ दिनैनि जानाय लोंनाया बोरैमोन नोंथांङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
ओ नोंथांनि रायलायनायखौ बारा मोजां खोनायाखै एसे गोसा रायलायबाव
औ दिनैनि जानाय लोंनाय खो नोंथांङा बोरैमोन एसे खोन्थानो हागोन नामा
अ दिनैनि जानाय लोंनाय नाया जोंनिया ओ फुंङावहाय दिनैथ' सिम्पोलसो बारु फुंङावहाय ओरैनो ब्रेकफास्ट जाबाय ओ ब्रेडजों सा आरो दायो सानसुआवहाय ओरैनो आलु फाजि बायदिसिना जों जाबाय आरो।
मा खालामना मोजां मोनो माने हबिया नोंथांनि हबिया मा
आंङो बांसिनानो दान्स खालामनो मोजां मोनो आरो ओ उम पेइन्टिं द्रयिं इदि मोजां मोनो बारु
मोजांङानो ओमबा
उम।
आरो नोंथांङा एबारनि बन्द'आव ओ नोंथांङा मा खालामनो सानदो बहाबाफोर बेरायनायनि प्लानिं दं नामा?
औ आंङो ला हांदोंमोन लानायालाय एसे खाथिनि मोन्दिराव थांनो लुबैदोंमोन आरो जोगोनाथ मन्दिरावहाय फर्टि किल'मिटार जायो बेहायनो।
ओ नोंथांङा गाज्रि मोनाबा नोंथाङा बहानि खोन्थानो हागोन नामा?
बुजियासै नोंथां मा होनदों?
नोंथांङा गाज्रि मोनाबा नोंङो नोंथांनि ओ न'आ बबेयाव खोन्थानो हागोन नामा? खोनादो ना?
खोनायासै नोंथां मा बुंदो।
नोंथांङा गाज्रि मोनाबा नोंथांनि ओ न'आ बबावहाय इखो खोन्थानो हागोन नामा?
खोनाथारासैलै नोंथां।
खोनायासै?
ओहौ।
हेलौ।
औ खोनादों। दे बुं एसे गोसा रायलायबानो जाबाय नोंथां।
नों माबाफोर जब मावो नामा नोंथां?
आंङो दाथ' जेबो मावथ'नाय जायाखै। नोंथां।
फरायबाय दं नामा?
ओ दायो उम जेबोथ' लाथ'नाय जायाखै जानाया ग्रेजुवेट जानानै दंथ'यो। बिदिनो
जबनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै होनबा नोंथाङा?
जबफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै दोनदों बारु उनाव ओ फैयोबा खालामसै आरो
नोंथाङा फ्रि टाइमावहाय ओ फ्रि टाइमखौहाय माबोरै बारहोना मोजां मोनो।
ओ बेखौथ' दायो आङो एसे एसे प्लानिं लाहांदों बारु ह'
खोनायासै नामा आं बुंनायखौ।
आङो बारा मोजां खोनायाखैलै नोंथांनि रायलायनायखौ।
औ नोङो फ्रि टाइमखौ बारहो माबोरै बारहोनानै मोजां मोनो खोनादों ना।
अ आङो ओ फुङावहाय एसे फुंनि खामानि मावनानै न'नि खामानि मावनानै मोजां मोनो आरो बेलासियावहाय ओ प्रेक्टिस थाङो। आरो एसे इदिनो फार्कआउट बायदिसिना खालामनो मोजां मोनो।
ओ नोंथाङा गाज्रि मोनाबा नोंथांनि नङा बबेयाव खोन्थानो हागोन नामा?
बुजियासै नोंथां।
नोंथाङा बबेनि नोङो खोन्थानो हागोन नामा गाज्रि मोनामा।
मा होनदों नोंथां।
नोङो बहानि खोन्थानो हागोन नामा गाज्रि
आङो धेमाजिनि। नोंथाङालाय
आंबो धेमाजिनिनो।
धेमाजि बबे जायगानि नोंथाङालाय।
धेमाजि इम गगामुग साइडनि। ओ
जोंनि खाथिनोन' माथो होनब्ला। नोंथांनि बे ओ फेभ्रेट जाग्राया मा?
आंनि फेभ्रेट जाग्राया नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि गेजेराव आङो बांसिनै ओ ओ आपेलखौ मोजां मोनो। आरो ओ मा होनो। आंगुर ऐफोरबायदि खोब मोजां मोनो आरो
औ औ औ
नो आरो नोंलाय नोंलाय मा मबेखौ मोजां मोनो?
फिथाइ सामथायाइनि गेजेराव? आङो माबाखौ मा होनगोन इखो बर'आव तरमुस। तर-तरमुसखौ मोजां मोनो उम। मस्ट फेभरेट आरो आंनि।
ओ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आंथ' दा जेबो खालामाखै नोंजोंनो रायलायबाय दं।
अ आरो नोंथांनिया दिना दिनै बोरै बारखो बारहोखो?
आंफो
हो मा बुंदों नोंथां?
नोंथांना खब'रा बोरै?
आंनि खब'रा मोजांआनो दंथ'यो दा साननैसो।
अ
ओ नोंथांमोननि खै बोथोरा बोरै जाना दं दा सान्दि?
खोनथाया खोनायाखै।
नोंथांमोननिखै बोथ थोरा दा साननैसो ओ माबायदि जानानै दङ होनदो?
थ' दासाननैसो बिराद गाज्रि दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो हमनो हाया माने बोथोरखौ माब्ला समाव मा जागोन।
अ
नोंथांमोनहा माइ गायनो जाबायना?
जोंनियाहाय जाहांबायानो जानायालाय बिराद अखा हाबाय दं। उम नोंसिनि खैलाय गायखांजोब्बायानो नामा नोंथां?
जोंनिखै गायथ'वाखैनोै दासो खोथिया फोदो।
अ
औ एसे जोंनिखै लेट जायो गायनाया।
अ
दे होमब्ला नोंथाङ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ औ दे।